हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? अ दायो नोंथाङा मा खालामबाय दङ?
अ नोंथां नै आं दाथ' हैनोसो दङ जिरायनानै।
औ। जुदि नोंथाङा ओरैनो जिरायनानै दङब्ला आं नोंथांजों फंनैसो बा थ्रा सावरायलायनो होननानै सानदोंमोन आरो।
अ सावरायजागोन नोंथां ओं।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन?
औ हागोन नोथां ओं।
औ दा आं बेखोनो नोंथांनियाव सावरायलायनो सानो जे जोंहा बर' गामिखौ लानानै ओ जोंहा गोदोनि समाव बर' गामिनि थासारिफोरा माबायदिमोन आरो दानि समाव माबायदि जाखो माबायदि सोलायखो बेफोरनि बागै एसे सुंद'यैनो फोरमायना होदो नामा नोंथाङा
औ औ जागोन दे जोंहा गोदोनि समावथ' गोदोनि बर' समाजाव गोदोनि समाव जोंहा हा न'फोरा माने थुरिनि जायोमोन आरोना न'नि उखुमा थुरिनि इन्जुराबो थुरिनि गोबोरखिजों लिरनाय गोबोरखि हा जों लगायनानै लिरनाय बेफोरबायदिनि जायोमोन लोगोसेयैनो जोंहा गोदो बा ख्रि बाख्रि थायोमोन बाख्रि माइ दोनग्रा बाख्रि लोगोसे मोसौ गलि बोरमा गन्द्रा अमा गन्द्रा बेफोर गासिबो थाजोबोमोन बैफोर
जोंहा बांसिनानो गोदोनि समाव बांसिन नानो न'फोरा थुरिनि जाजोबोमोन जेरै मोस मोसौ गलिनिफ्राय हम मोसौ गलिखौनो होन बा अमा गन्द्राखौनो होन बा ओंखाम संग्रा इसिंखौनो होन बा उन्दुग्रा न'खौनो होन बेफोर खौ बांसिन गोदोनि समाव जोंहा थोरैनि सो जायोमोन बा थुरिजोंसो बानायनाय जायोमोन आरो बेे लोगोसेयैनो जोंहा गोदोनि समावथ' गोबां
संसार जानाय बा न'खर सामलायनायाव गोबांथार रां रुफा थाखा फैसा नांगौ जायो नालाय बेनिखायनो जाहा गोदो गोदायनि समाव गोबांथार मोसौ गोबांथार अमा बोरमा गोबांथार दाउ बेफोरबायादि फिसिनाय जायोमोन जेराव बेखौ बेफोरखौ फाननानैनो जोंहा फिसा फिसौफोरखौ फोरोङोमोन बा न'खर सालायोमोन आरो लोगोसेयैनो जोंहा थासारिनि बेलायाव होनोब्लाथ' सि सिगांनि समाव जोंहा लामाफोराबो बर' समाजाव लामाफोराबो मोजां गैयामोन लामाफोराबो बांद्राय एसिबां मोजां नङामोन माने लोगोसेैनो जोंहा दैमा द दंग'फोर थायोमोन बिदिनो गामि ओनसोलावथ' ब गामि ओनसोल दंग'फोर थायो दैसाफोर थायो बेफोराव जोंहा मा जायोमोन गोदोनि समाव औवानि दालां बानायोमोन आरो औवानि दालां बानायनानै बारनांगौ जायोमोन दैज्लां बोथोरनि अखानि समाव जोंहा औवानि दालां बानायनानै बारनांगौ जायोमोन गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बा फरायसा फरायसुलि फोरा नोहोन जोंहा बेफोर नि गेजेरजों सोलियोमोन आरो नाथाय आथिखालनि समाव जोंहा जोंनि बर' समाजाव आथिखालनि समाव जोंहा न'फोरखौ जोङो दायो गोबांथारखौनो जों थिंनि नुनो मोनसै आरो मानो होनोबा जोंहा थिंखौ दायो गोबांथार बा एबेलेबोल जाबाय बा दिहुनन्नायफ्रा गोबां जाबाय बा जोंनि थासारिफ्रा एसे जौगाबाय जायनि जाउनाव जों थाग्रा न'फोरनिफ्राय लानानै बा लामाफोरनिफ्राय लानानै जोंहा माखासे बिथिंफोरनिफ्राय बिथिंफोरखौ लानानै जोंहा माखासे आथिखालाव गोब जौगाबाय
न'फोराबो आथिखालाव जोंनि बर' समाजाव गामियारि ओनसोलावनोहोन थिंनि जाबाय सोरनाबा इन्जुरा औवानि होनानै गोबोरखिजों हाजों लगायना लिरनाय सोरनाबा फाक्कानि जाबाय लोगोसेयैनो जोंहा आ सिगांनि बायदि जोंहा मोसौ गलि अमा गन्द्रा दाउ गन्द्रा माइ दोनग्रा बाख्रि बेफोरथ' आथिखालावबो दंखासैआनो लोगोसेयैनो जोंहा बेल' सोलायदों दि गोदोनि समाव जोंहा थुरि होयोमोन उखुमाव आथिखालनि स समाव जोंहा थिं होसै बेफोर बे निखौ सोलायनाय नुनसै लोगोसेयैनो जोंहा लामाफोरनि बेलायावबो आथिखालाव सिसि ब्लक जाबनायखौ नुनो मोनसै गामियारि ओनसोलबाबो लोग सि सि ब्लक जाबाबाबो जोंहा
एसेब्लाबो सिगांनिफ्राय साबसिनखौ जों नुनो मोनसै आरो लोगोसेयैनो दैसाफोरनि दालांनि बेलायावबो जोंहा आथिखालाव जोंहा सिमेन्टजों बानायनाय फाक्कानि कालफार बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनसै। जेराव दैज्लां बोथोराव देरोब्लाबो अखानि समाव दै देरोब्लाबो जोंहा रायजो राजा बा फरायसा फरायसुलिफोरनि थांलाय फैलाय हान्था मेला हान्थामेला खालामग्राफोर बिसोरनि जेंना फोरा माने खस्थ'फोरा एसेबां सिगांनि बायदि नंलिया। सिगांनि समाव जोंहा दैबानानि जायोब्ला दालांफोर बुखारोब्ला गोबांथार जेंनाफोर नु-नुयोमोन लोगोसेयैनो लामा सायाबो मोजां नङामोन गोदोनि समाव गोब दैज्लां बोथोरनि समाव गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव हाब्रु जायोमोन। थांलाय फैलाय खालामग्रा रायजो राजा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबांथार जेंना बा जेंनाफोरजों मोगा मोगि जायोमोन जोंहा फालांगि खालामनो बे दैमा बारनांगौआव गोबांथार जेंनाजों मोगा मोगि जायोमोन नाथाय आथिखालनि समाव जोंहा सरखाराबो बा गभमेन्टआबो जोंहा एसे नायसै बेफोरबायदि दालांफोरनि बेलायाव लामाफोरनि बेलायाव गभमेन्टआबो एसे फोसाबना होसै जायनि जउनाव जोंहा गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोर बा फरायसुला फरायसुलिफोरानो जोंहा सिगांनि बायदि जेंनानिफ्राय एसेब्लाबो बारग'बाय
औ।
लोगोसेयैनो जोंहा आथिखालनि समावबो जों गोदोनि बायदिनो दाउ अमा फिसिनानै बेखौनो फाननानै न'खर नखराव बाहायनाय बा गथ' गथायनि फरायनायाव बाहायनाय बेफोरखौ आथिखालावबो दासिमबो सोलिनायखौ आं जों नुनो मोनो बास एसेल' सोलाय जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेखिनिखौनो नुनो मोनो नोंथाङाबो बे आयदानि सायावनो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
मोनबाय आरो नंगौ नामा? खौ नायोब्ला गोबां फारागथि नुनो मोनो गोदोनि समाव जोंहा बर' फोरा गोरिब गुन्द्रा न'फोरा जोंहा बेयाव हा गाग्लि
औ
बर'फोरा जोंहा गोदो मा होनो हा हुनिसो माहाजोन माइ आरि हा हुनिल' माहाजोन। होननानै बुंनाय जायो आरो बांसिन बर'फोरखौ रां रुफा गैया दाउ अमा फिनायाव मोसौ मोसा फिसिनायाव माइ आबाद मावनाय बेफोरनि बेलायावल' बर'फ्रा ग्रोम ग्राम मावो। आबादखौ मावो ग्रोम ग्रोम दाउ अमा फिसियो। नाथाय बेफोरनि गेजेरजोंबो माखासे रांखान्थि बिथिङाव जौगासारनाय नङामोन मानो होनोब्ला बर' फोरा दाउ अमा फिसिनायफोरखौ गावनि न'आवनो ग्रौ ग्रौ फिसिनानै ग्रोम ग्रोम जासि जायो गुबुन जायगाफोराव बेफोरबायादि फालांगि बा फानहरनाय पेफार आरि खालामनाय बेफोरबायदि मोजां बारा साननो रोंनाय जायाखैमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर साननायफोरा गोबां सोलायबोनो हमबाय ओ जोङो दायो नुनो मोनोदि ओ बर' गामि ओनसोलफोराव गोबां ग्रौ ग्रौ दाउ अमा फिसिब्लाबो बेफोर दाउ अमाफोरखौ जोङो गोबां जायगायाव बांसिनानो फाननानै न'खर सालायनाय न'खर खुंनायफोरखौ नुनो मोनो। जायनि गेजेरजों दिनै न' फोर जोंहा बर' गामि ओनसोलफोराव उखुमा जोंहा थिंनि जानो हमबाय। इन्जुरफोरा जोंना सोरनाबा इटानि जानो हमबाय खमैबाबो एफा न'खरफोराव बैफोर गोदोनि बादि उखुमखौ ओ जोङो थुरिनि नुनो मोननो थांलिया। एन्जुरा जोङो हानि थायोब्लाबो दासिम ओ जोंहा अखुमा थिंनि जायो बेफोरबादि सोलायनाय फैबाय आरो नखर लुनाय नखर दानायनि बेलायाव। दा बारि बागाननि बेलायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदोनिफ्राय जोंहा बर' गामिफोराव गय खान्थालबारि बिगा बिगा गोबां ग्रौ ग्रौ बारि बागान थायो। थेवब्लाबो बर'फोरा एसेबां मानि बैफोर रां खान्थियाव जौगानाय नङामोन। मानो होनोब्ला गाहायै बर'फ्रा गोबां बारा गोजौ सोलोंथाइ मोननो हायामोन बै समाव। मानो सोलोंथाइयासो मोनसे समाजखौ मोजां खालामो नालाय।
औ।
बा मोनसे समाजखौ जौगानायाव हेफाजाब खालामो।
उम।
आथ ओ दा बे बेफोरनि थाखायनो बै सम गोदो गोदाय बर'फोरा मोजां सोलोंथाइ लानो मोनैनि जाउनाव बेफोरबायदि एसे गोग्लैसोना थादोंमोनब्लाबो आथिखालाव लासै लासै सांगुं सानस्रिया जौगाबोनायजों लोगोसे मोजां सोलोंथाइ गाननायनि गेजेरजों दिनै बर'फोरा गोबां जायगायावनो बा बर' गामि ओनसोलफोरा गोबां जौगाखांबाय। गोबां मोजां मोजां थासारि बर' गामि ओनसोलफोराव बेरखांबाय। गोबां बर' गामि ओनसोलफोराव गावबागाव हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गोबां नां थाब नाजाबोनायखौ नुनो मोनदों। गोबां मोजां मोजां सुबिदा जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो नुनो मोननाय जाबाय। दा बेफोरबादि नो बुंनानै फोजोबनो हाया जोंहा। माखासे जेंनाफोरखौबो जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। माखासे थासारिफोरखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। जोंहा जेसेबां राय लायगोन सावरायगोन एसेबां ओंखारलांबाय थागोन नङा होमबा नोंथां। दा आं सानदों बांद्राय गोलाव फोलावलिया जोंहा समाबो जाबाय। बेनिखायनो आङो जाय खिनो मिथिनो मोनदों बेखिनिखोनो बुंथ'नानै एसेयावनो दोनथ'नो होननानै सानबाय आरो नोंथां। दा नोंथांनिसिम बे खिनि दसे सम बाथ्रा आंनो फोरमायना